औ हेलां खोनादों ना? औ औ दा नोंथाङा मा खालामबाय दङ।
आं दङ दंथ'यो दा ओरैनो दसे ओरैनो उन्दुनानै। सिखारनाया बावाखैबो
औ औ आं।
नोंथांनाव कल हरनाय जाहोना जाबाय मोनसे आयदायाव नोंथांजों सावरायलायनो नागिरदोंमोन दसे सम हागोन ना नोंथाङा सावरायनो? औ आयदायानो जाहैबाय जे औवा जोंनिओ बे औवा दंना
औ नोंथां।
हेलौ
खोनादों नोंथां।
औ औ। बुंनो थाङोब्ला दाथ' औवाखौ जोंनो जोनोमनिफ्रानो नांगौ।
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ बै जोनोम जाबाबो खुदियानि बे नारि हानो थाखाय खाथिमला जिरनानै बे औवानि बेजों हानाय जायो होनना जों मिथिनो मोनोमोन।
नंगौ नंगौ।
ओमफ्राय जानायावबो औवा गोरलै ओंखारबाथाय जानायावबो बेखौनो जाजायो।
ओमफ्राय औ थैबाबो नांगौ। औवा थसेजोंनो बेखौ गोथैसालिसिम लांनाय बेब'स्थाखौ खालामनाय जायो।
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ ओमफ्राय दा जोङो। दाथ' जेनेबा ट्रेक्टरनि जुग होनबाबो सिगां जों नुनो मोनदों। मोसौजों हाल एवनाय समाव। नांगोलनिफ्रा जोंगालनिफ्रा लानानै मै। बेखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो जायखौ हाखौ खमानो थाखाय हाखौ बानायनो मयखौ होनाय जायोमोन।
औ औ।
ओमफ्राय दा आरो नुबावदों जोङो बायदिसिना औवाजोंनो जिरायनाय सियार बायदि। ओमफ्राय जेखाइ, खबाइ दाला, सान्द्रि बेफोरबायदि गोबां बानायनाय जायो आरो ना औवाजों।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ औवाया माने जोंनि ओ थाखाय बिराद मोनसे गोनांथार बेसाद आरो
नंगौ नंगौ नंगौ।
औ दा नोंथांआ औवानि बागै आरो माबाफोर बुंनो मिथिगौ नामा मा मा खामानिआव बाहाय‌ जायो औवाया
औ औ जागोन नोंथां
औ
औवायाथ' जोंनि थाखाय जोंखौ बिराद मदद हो होबोदों आरोना उन्दैनिफ्रायनो
औ
थानायनिफ्राय थानायावनो फार्स्ट थाइम जोंनो थानो थाखाय न' न' होयो औवानिफ्राय न' बानायो जों
औ औ
बिनि उनाव जोङो ओम बबेबा दैमाफोराव दालां बानायनायनि थाखायबो जों औवाखौ बाहायो
औ
औ अबावबा माबा मोनसे बायदिसिनाफोर बानायनायावबो जों औ बांसिनैनो औवाखौनो बाहायो जोङो
औ
जोङो नों जेरै बुंदों दुब्लिआव मै जे जों मै होनो बेखौबो औवाजोंनो बानायो आरो बेनि उनाव जोङो उम फुजा खेराइ जाबाबो जोङो अ औवानिनो बायदिसिना मुवा बेसाद हेबनानै जोङो नेमफोर फालियो ओह बिदिनो जोङो जेखाइ खबाय सेन ख'खा आरो बायदि बायदि दंबावो जों गोबां बुस्थु आ दिहुननो हायो आरोोना औवाजोंनो माने
नोंगौ नोंथां नोंगौ
जेरै उम जेनुखु जोंनो माने उम उम माखासे बुस्थुफोरखौ जों माने औवाजोंनो बानायनानै गावनो लानो हायो आरो बानायनानै माने
औ औ नंगौ नोंथां
गुबुननि हे हेफाजाब लायाबालानो जेरै दा जोङो न' न' बानायनो थाखाय जों न'नि न'खौ औवानि इन्जुर बानायो औवाखौनो मुदायाव बाहायो जेरावबो जोङो न' न' मोनसे बानायनो थाखाय औ औवाखौनो बाहायो जेरैबो
औ औ
साथाय बेरा बानायो जों औवानिनो खुन्थाखौबो जों औवानिनो होजोबो
औ नंगौ
सिगांफोरथ' गासिबो मुवा बेसादफ्रानो औवानि गोजामोन सिगांओ दासो एसे बोथोरा सोलायबोबाय नालाय दा बांसिन बाहायनाया खम खम जालांबाय आरोना औवाआ नोंथां माने
औ औ नंगौ नंगौ
दाना सब फाखानि बुस्थु बायजोबना अन्थाइ सिमेन्टनि
औ औ नंगौ।
सिगांफोर बिदि बेसादा खममोन आरोखि माने सिमेन्ट अन्थाइ बालाफोरा दानि जुगावथ एभेलेबेल मोनो जेरावबो
औ औ
सिगाङै खम बिबांनि अन्थाइ सिमेन्ट बाला मोननायनि थाखाय आरो सिगां रां रांफोराबो एसे प्रब्लेम जायोमोनना बिनि थाखायनो माने गोबां सुबुंफोरानो माने औवाखौनो माने। बायदिसिना खामानिफोराव बाहायजोबो आरो बेखौनो माने गावनि थाग्रा गावनि माबा मोनसे बाहायग्रा बेफोरबायदियाव बानायनानै लाजोबोमोन आरोखि माने दाबोथ' गोबां मानसियानो बाहायो। बाहायथारिबो नङा दाउ गन्द्रा बानायो न' बानायो।
औ नंगौ।
गोबां बुस्थु बानायबावो आरोखि।
औ बै बारिफोर दुमनायावबो औवाजोंनो दुमजायो नङा होनबा?
औ औ नोंथां। जेरावबो औवानिनो खामानि गोजा दा माने। बुंनो थाङोबा आरो थेवबो सिगांनि थ्रुयै दा एसे खम जालांबाय आरोना।
औ जाबाय जाबाय नंगौ।
सिगां जिबायदि औवानि मुवा बेसाद बानायोमोन दा बिदिया एसे खम जालांबाय।
औ
दाना गासिबो औवानि न'खौ बारा फसायला नोंथां एसे खम जाला बेनोसै आरो नोंथां नोंथाङाबो माबा मोनसे एसेसो फोरमायना होदो नोंथां औवानि बागै।
औ दाथ' जाखिनि जोंनि औवाया खामानियाव नांनाय हिसाबै जों रायलायखाबायनो नोंथाङाबो बुंबोनाय बायदिनो न' लुनायनिफ्राय लानानै बारि दुमनायहालागै सिगांनि दिनाव जोंना गासैबो औवायानोमोन।
औ औ
दाउ गन्द्रा बुं अमा गन्द्रा बुं बायदिसिना खामानियावनो औवाजोंनो सोलिबोबायमोन आरोना गोदोनि मानसिफ्रा।
औ औ नोंथां
दा जोंसो बै बारि दोंबाबो होनबाबो औवाखौ नांथारगौ आरो जों नेट बायदिसिना आरि बाहायबाबो खुन्थिया हिसाबै औवा
ओं औ-औ-औ जों बाहायो खुन्थिया हिसाबै
गोबां खामानियावनो माने औवाखौ नांथारै गैया आरो। जों दा बै अन्थाइ सिमेननि दा नों जायखौ होनदों। सिगांनि दिनावथ' फैसा थाखा एसे खममोन गोरिब मानसि जाहैबाय इदिमोन आरो दाथ' गोबां गिदिर न' लुनो हानाय जाबाय गोबाङानो सिमेन्ट इथा बाला बिदि अन्थाइजों होनबाबो बे न' लुनाय समाव औवाखौनो नांगौ जायो औ
औ
मायबा मोनसे
मायबा
बानायनो थाखाय औवानिनो जोबोद गोनांथि दा नों बे सिमेन इथानि थाखाय न' लुबाबो बै औवाखौ ओरैबायदि खामानियाव नांगौ जायो जे नों बै गोजौहालागै बै सिमेन्ट इथाखौ गा बानायनो न'खौ बानायनो थाखाय बे औवायावनो जांख्ला बायदि बानायनानै गाखोनानैसो लुनांगौ जायो आरोना
औ नोंथां नंगौ नंगौ
औ थ बेखायनो औवाया माने जेरावबो ओरैबायदि जोंनि मानसिनि जिउआव नां गोनांथार माने एंगारहायै ओरैबायदि जोनोमनिफ्राय लानानै थैनायसिमहालागै माने औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार
जोंहा औवानिफ्राय आदारबो मोनो बुंनो थाङोबा
औ औ औ जानायबो जायो
बिराद मोजां जायो बे औवा मेवाया नोंथाङाबो मिथिखागौ माबायदि
औ
फार्स्टआवनो जोङो औवा मेवाइ मोनग्रोयो औवानिफ्राय
औ औ
बेनिफ्राय लासै लासै देरलांनानै जेब्ला औवायख रागोन अब्ला जोङो बेनिफ्राय बायदि रोखोमनि गावनि मानसिनि जिउआव गोनांथि जानाय बुस्थुखौ जों माने औवानिफ्राय बा बानायनानै लायो एबा मोननाय जायो आरोखि
औ नंगौ नोंथां
न'आनो जा बेरायानो जा नोंथाङाबो मिथिखागौ जों मा मा बुस मुवा बेसाद बानायो गावनि जिउआव गोनांथि जानायफोरखौ इफोरखौ बानायना लानाय जायो नोंथां
जाहाथ नोंथां जोंहा समाबो जाफैबाय
औ औ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां
औ औ दे बिदिब्लालाय दोनथनोसै
जागोन दे नोंथां दे दे
औ दे दे
दे